औ-औ नोंथां खोनादों खोनादोंना? गोजोन मोनाबिलि। समनि नोंथांनिम गाहाम हामलांगखौ जासिहरनाय जाबाय।
बरायना लाबाय नोंथांखौ।
ओम नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव बा मोन-मोनसे टपिकनि सायाव आं नोंथांजों। रायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दा सम दङ'बा?
औ सम दङ' रायलायनो हागोन।
ओम जोंङो आवगायनोसै गंसे न'खरा जुदि, गंसे न'खरा जुदि जौगानोबाथ'। जोङो मानि खामानि मावनांगोन बे बांसिन न'खराबोदि जौगायो एबा गसे नख'रा माबोरै गोग्लैसोयो नोंथां? नोंथाङा एसे बेनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा?
औ हायो एसे। गंसे न'खर जौगानोब्लाथ' गिबियाव औ। खोनादों? हेलौ!
औ खोनादो।
अ! गंसे न'खरा जौगानोब्लाथ' न'खरनि। न'खरनि साफ्रोमबो। सुबुंफोरानो बेहाय माने मा होनो। ओ बिथांमोना खामानि मावनांगोन। खामानि मावनांगोन माने ओरैबायदि खामानि मावनांगौ मे साफ्रोमबो सुबुङा गावबा -गाव। हमनानै ला‌। ओ नोङो हमनानै ला साख्रि मावबाय-साख्रि मावबाय बाय। सोरबाबा नोङो आबाद मावबाय सोरबाबा न'नि खामानिफोरखौ बे मावबाय बेबा। बेबायदिनो आरो सोरबाबा न'आव थाग्रा आइजोफ्राबो गावबा -गावनि ओ जेनाखि न'नि। खामानिफोरखौ संनाय -खावनाय बायदिसिना बेफोरखौ ओ मावनांगोन आरो। आरो माखासे। ओ न'खरनि गथ'-गथायफ्राबो लेखा फरायाव मोजाङै फरायनांगोन गोरों। गोरा जानांगोन ओमफ्राय गावखौ मोनसे। गोग्गो देहाखौबो नायनांगोन न'खरनि साफ्रोमबो गोग्गो देहाफ्राबो थिगैनो थानांगोन। जानाय- लोंनायफ्रा मोजाङै जानांगोन सम मथे जानांगोन अब्लाना। न'खरा एसे जौगानायाव लामायाव फैयो आरो खामानिखौ मावनांगोन आरोना। जि खुनु खामानिखौ मावबाय सोरबा न'खर गंसेनि हाजिराखौनो मावाथों मा सोरबाबा हमनानै ला ओ बेबायदिनो माबा मोनसे बेफार फालांगिखौनो मावाथों माथों, बा ना दखानफोरखौनो होआथों मानो माने खामानिखौ मावनांगोन माबा न'नि थोरसि ख फुरै लुथा संनाय खावनाय न'खरखौ नायनाय आइजोफोरनि मोनसे बिफाव थायो बेफोर बिफावखौ आइजोफोरा लानांगोन आरो गथ' गथायफ्राबो गाव गावनि मावनो हानाय खामानिफोरखौ मावनांगोन अब्लासो मोनसे न'खरा जौगानायनि लामायाव फैयो आरो गंसे न'खरा। आरो न'खराव गासैनाबो अनलायनाय थानांगोन। खौसेथि थालानांगोन मिलायलायनानै थानांगोन। आरो बयबो गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगोन बेयो बेखौ हेफाजाब होनांगोन बेयो बेखौ हेफाजाब होनांगोन। अब्लाना मोनसे न'खराव मोनसे जौगानायनि लामायाव फैयो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ। नंगौ जिथुनिखि नोंथाङा जिथुनिखि फोरमायदों बेफोर बाथ्राया गासि गासैबो सैथो नंगौ जोङो गंसे न'खरा जुदि जौगानोब्ला जोङो गासैबो जोङो न'खरनि जिथुखि सोद्रोमाफोर बेफोर सोद्रोमाफोरा गासैबो खौसे जानानै जों खामानि मावनांगोन। जेरै जोङो हाबा हुखायानो होन, न'खरनि जिथुनाखि जेंना -जेंसिआनो होन मोनफ्रोमबो आयदायाव जोङो गासैबो जोङो मोनसे खुन्था जानानै जों गसंथ नांगोन अब्लासो जोंनि न'खरा जेरै जौगागोन। जेरै जोङो जौगानोब्लासो जोङो जेरै जिखुनु खामानि जेरै माइ गायनाय फुनायानो होन न'खरनि जिखुनु खामानियानो होन माखासे आबाद फोथारजों आबाद मावनायजों लोगो से न'खरनि जिथुनाखि माखासे नख'रनि जिथुनिखि माखासे जेंना जेंसि न'खराव नख'राव माखासे जोबोद जेंना जेंसि जायो बेफोर जेंना जोंसेयाव जोङो गासै गसिबो जों गसंथेनानै जोङो खामानि मावनांगोन एबा जों हेफाजाब होनांगोन अब्लासो जोंनि नख'रा जौगागोन। मोन जों आङो एगजाम्पोल होननानै बुङोब्लाथाय जेरै जोङो न'खर मोनसेया जों जौगानोबा आरो नखर गंसेया जोङो जोरै गोग्लैसोयोमबा माबोरै गोग्लैसोयो बेनि सायाव आं एसे बुंनो आवगायबाय आरो नोंथां। नंगौ गंसे न'खरा जोङो जौगानोबाथाय जोङो जोङो खामानि मावनांगोन जोङो
गासैबो जोङो खौसे जानानै थानांगोन। जेरै जोङो बिदा फंबाय साथाम जों बिदा संबाय साथामजों जों खौसे जानांगोन जों बिमा बिफानि जों खोथा मानिनांगोन। जों बिमा बिमा बिफाया जेरै जोंनि खोथा बिमा बिफानि जों जेरै खोथा मानिनांगोन जेरै जों जुदि बिमा बिफानि जों खोथा मथे लानानै जुदि जों खामानि मावबानो जोंनि जिउआव आवगायनो हानाय नङा। आरो जोङो जिउआव साक्सेस जानो हानाय नङा। जेरै आं बुंना लानोसै गंसे न'खराव बिमा बिफा साथाम दङो। बिमा बिदा फंबाय साथाम दङो, बिमा बिफा सानै दङो। नोंगौ जोङो बिमा बिफाया जेब्लायबो जोंनि गुरु एबा जोङो जेब्लायबो जोङो इसोरखौ फोथायो। थिग बेफोरबायदिनो जोङो बिमा बिफाखौ जों फोथायो थिग बेबायदिनो बिमा बिफाया जोंनि गुरु। जों दिनै बिमा बिफानि गेजेरजोंनो जोङो नैबे बुहुमखौ नुदों एबा नैबे समायनानि मिथिंगाखौ जों नुदों हिसाबै जोङो बिमा बिफानि खोथा लानानै जोङो अरायबो जोङो खामानि मावनांगोन दावगालांनांगोन सुख जान्थियै जोङो सुखसान्थि जों दावगालांनांगोन जेरै जोङो साथाम बिदा फंबाय दङो, साथाम बिदा फंबायजों जों माखासे जोङो सानफ्रामबो जुदि जोङो लोङै जायै माखासे जोङो नांलाय खमलाय जुदि जाबाय थायोबा दिनै जोङो बिदा फंबाय साथामबो जों जों खौसेथि गैलायाबा दिनै जोंनि न'खरा जौगागोन जानो नोंथां? निसय जौगानाय निसय जौगानाय नङा जोंनि न'खराव गोग्लैसोगोन एबा जोंनि न'खरा सुबुं माहारिजों मिनिजागोन। बेनिखायनो जोङो जेब्लाायबो जों जेब्लाबो जोङो बिमा बिफानि खोथा लानांगोन आरो जोङो जुदि बिदा फंबाय साथामबो जों जुदि नांलायबाय थायोबा निसय जोंनि बिमा बिफायाबो जों जोंखौ लानानै आसा थानाय नङा आरो बिथांमोनाबो सुख जान्थियै सुखसान्थि मोननाय नङा थिग बेनिखायनो जों जेब्लायबो जोङो
खामानि मावनांगोन जेरै जोङो ज' ज' ओंखारलायनांगोन खामानि मावनांगोन जोङो ज' ज'यैनो जोङो माखासे खामानिफोरखौ न'खरनि जेंनाफोरखौ जों बिदा फंबायजोंनो जों ज खौसे खालामनो नाजागोन अब्लासो जोंनि न'खर जोंनि न'खरा जों जौगागोन होननानै आं सानो आरो। जेरै जोङो एगजामपोल हिसाबै जेरै बिदा फंबाय साथाम दङमोन नाथाय बिथांमोनहा थानो थाखाय गंसे न' गैया। मोजां न' गैया।
औ।
जोङो बिदा फंबाय जों साथामजों जुदि जों नांलायबाय थायोब्ला जों खमलायबाय थायोब्ला। सानफ्रोमबो जोङो लोङै जायै फैनानै न'आव जुदि दुम दाखाल खालामफैबाय थायोबा माखासे जेंना जेंसिखौ लानानै। अब्ला जोङो बै न' गंसेखौ जोङो बानायनो हागोन ना जों बिदा फंबाय जों खौसे जानानै? निसय जों निसय जों निसय जों हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो खौसे जानानै बै बे न' गंसेखौ जोङो मोजां खालामनो नाजानांगोन जों बै न'खौ मोजां खालामनो नाजानांगोन बिदा फंबाय साथामजों जोङो नांलाय खमलाया लालासिनो जोङो माखासे बे एसे बे एसे जोङो रां होलायनानै बे न'खौ जुदि जोङो बे न'आव देरबा नों थानो मोनगोरलै नोंसो थानो मोनगलै बेफोरबायदि जोङो सानलायफायालासिनो जोङो सानलायाबालासिनो जोङो ज' ज' खामानि मावलायनानै जोङो मावबानो एसे एसे जोङो रां बुथुम लायनानै एबा जोङो गोजान जायगाफोराव जों थांनानै जों बिदाखौ फंबाय साथामजों माखासे जों रां खालामनानै जोङो बे न'खौ बानायगोन होननानै जोङो माखासे थांखिफोर लानानै जों जुदि बानायोब्लानो जोङो बे न'खौ जोङो बानायनो हायो नाथाय जोङो बिदा फंबाय जों साथामजों बेफोरबायदि जोङो खौसे जाना नानै जुदि मावबाय थायो जोबोद गोजौआव जोङो आगबारायलांगोन एबा जों जोबोद गोजौहालागै जोङो थांनो गोन होननानै आं सानो अब्लाना जों जोंनि माखासे जनि मोजां मोनगोन एबा नोंथांखौ मोजां मोनगोन एबा आखौ मोजां मोगोन आरो होननानैं सानो नोंगौ जोङो जेलायबो जोंङो जानांगौ जोङो अरायबो जोङो गुरुनि खोथा माननांगौ एबा जों गारज्रिनि खोथा मानिनांगौ। जों जेब्लायबो जोङो माबा मोनसे खामानि मावोबाथाय जोङो दिनै बिमा बिफानाव संनानै मावनांगौ अबेबा थांनो गोनांबाबो जोंनाव गारजेनावफोरनाव सों सोंनानै जों खामानि मावनाय मावनांगौ दिनै जोङो अबेबा बेरायनो थांगोन बेरायनो थांबाबो जों खामानि जोङो सोंनानै थांनांगौ आरो। सम मथे जोङो न फोराव फैनांगौ दिनै बिमा बिफानि खोथा लानांगौ जों दिनै माखासे जोंनि
जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो माखासे बेफोरबायदिनो जोङो न'निफ्राय ओंखारलांनानै जों माखासे गाज्रि बेसादफोरखौ लाहैनायखौ नुनो मोनो। जों माखासे रां लाना थांनानै माखासे फैसा लाना थांनानै दिनै माखासे गाज्रि खामानियाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै माखासे निसा बुस सुक्त' लानायफोराव जों नुनो मोनो थिग बेफोरबायदि जायोबा जोंनि न'खरा जोबलांगोन दिनै जोंनि फरायसाफोरखौ जों नुनो मोनदों एबा जोंनि लाइमोनफोरखौ नुनो मोनदों दिनै बिमा बिफानाव माखासे जोङो गारि माखासे कलेजाव फरायहैनाय लोगो लोगो माखासे बाइकफोर बिनायखौ जों मोनो बाइक दाबिनायखौ जों मोनो नाथाय जोंनि गारजेनफोरा एबा जोंनि बिमा बिफाफोरा माखासे गोरिब हाजिरा मावनासो जायो खामानि मावनासो जायो। खेथि मावना जायो नाथाय बिथांमोनहा एबां रां मोननानै एबां बेफोरबायदि जोंनो बाइक बायनानै होनानो बा माबोरै गारि बायनानै नै होनो हानो बिथांमोना हाया बेनिखायनो जोंनि माखासे खौ जों नुनो मोनदों दिनै सोरबा जोंनि गार्जेनफोरखौ सोरखौबा सोरोखोबा जों नुनो मोनदों माखासे हाफनानै जोंनो बाइक होनायखौ जों नुनो मोनदों हा बन्द' होननानै जों बाइक होनायखौ नुनो मोनदों नाथाय जों बिमा बिफा नोंखौस ज खुसि जानानै मा जानो नाथाय नोंनि बिमा बिफायाथ' खुसि नङाना बेखायनोअब्लाबो जोङो जेलायबो जों बिमा बिफाखौ जोङो जेब्लाय खुसियाव लाखिनो हानांगौ जों जेलायबो मिनि खुसियै जोङो नखरफोराव जोङो बेफोरदि न'आव थान अनलायनानै थानायखौ नाजानांगौ नोंगौ जोंनि बाइकआ जों जुदि बेफोरबायदि जोंनि गारजेनफोरा एबा जोंनो अ जोंनि लाइमोनफोरा दिनै बेफोरबायदि जायो ऐबाथाय जोंनि जुदि बर' समाजा जोंनि न'खराव जौगानाय ज गोग्लैसोगोन होननानै आं सानो मोन्थां
नंगौ जोंनि गारजेन जोंनि लाइमोन फोरा दिनै बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोन्दों एबा जोंनि माखासे ओनसोलफोराव दिनै बेफोरबायदि फैसा लाङै लाङै दिनै माखासे गारि निसा जुक्त' अजन बाहायनायखौ नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो माखासे फरायसाफोरखौ जोङो माखासे बिदिनो बिमा बिफाङाव बाइक मोननानै बाइक मोननानै बाइक बायना होनानै माखासे जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जानायखौ नुनो मोनदों माखासे गाज्रि लामाजोंबो थांनायखौ नुनो मोनदों दा नोंथां आ बेनि बेलायावनो माबाफोर बुंबावगोन नामा
ओ माने बेनो आखल आखुआ थिग जानांगौ ओ न'खर गंसेनि गाासैमा सोद्रोमाफोरनि आखल आखुफ्रा बिथांमोननि माने बि बिबहारफोरा मोजां जानांगोन आरो लाइमोनफोरा बे न'खरनिफ्राय थांनानै कलेजाव फरायहैनाय अबा थाहैनाय बा अबावबा बेरायहैनाय जिथुनाखि लाइमोन गथ'फ्राबो बे न'खरनिफ्रायनो थाङो नालाय नङा होमबा न'खराव बिमा बिफाफ्रा मोजां आखु मोजां गियान होब्लासो मोजां ओ आखल आखुनि राय्लायब्लासो बैफोर माने गथ'फ्राबो मा जायो माने खोब मोन मोनसे मोजां लामाजों थांनो हागोन आरो अब्लासो माने बै न'खरनिफ्राय सासे गथ'आ माने मा जाखो जौगाबाय होननानै जों बुंनो हागोन बा मोनसे गोग्गो सासे सम पद ओंखारबाय होनना बुंनांगोन अब्लासो मोनसे माने गोग्गो न'खर जागोन मोनसे गोग्गो समाज जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां बिदिब्ला नंगौ नोंथां जिथुनाखि जोंना सावरायनो गोबां दंमोनब्लाबो जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नांसिगोन मानो होनबा जोंहा समा जानानै फैबाय नोंथां।
दे जागोन दे
इयुन समाव नोंथां जों बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय नोंथां
दे दे